नै आं हरनाया मानो थाङा?
मोनथिया जायखुन जाया नों गोरोन्थिफोर बुदोंबो जानो हागौ।
ओहो गोरोन्थि नङा ओहो।
औ दे दा दा नैबेखौ ओ रायलायखांबा रायलायखांबा मा होनोमोनलाय नों नों बुहरदोलाय आं हमसैलाय।
उम उम जागोन औ।
अबे नोगोराव दंहैयो होनदों।
ओरै कख
दे। फै मोजां बुं नाङा दे। क'क्राझार नोगोराव?
ओ मा खामदों?
ओमफाय आङो जाखांनानै जिरायदों। अनलाय ओरैनो गोलांलाबायनानै दं आरो बिसिनायाव। ओमफाय नोंलाय नों? नों लाय नों जाखांबाय? मा जाखो?
खोनायाखै?
खोनायाखै।
औ खोनायाखैमोन ओं।
मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जाखो?
मै ओंख्रिया मैथा। ना खान्थाल बेगर ओमफ्राय खांख्रि खला सबाय बिमा एवनाय।
गोथावथार जों माबा जोंना ओंख्रिया मिरामिस खासो। मैथाजों नासो बै नास्राय नास्राय निसिलाया।
ओ ओ।
बेजों मैथाजों ओमफायो माबा ओम जोगोनाथ बिजौ फाजासो।
ओम
गोथावखौनो होननांसिगोन थावाबाबो जानांसिगोन।
बेखौ आं मोजां मोनथारो ओमफ्राय मैख्राइ। जानांगौ औ मैख्राय। थै गैया नालाय मानसियाबो एसे। जाबाय थानांगौ जायो औ
ओरैनो थाङाखै थांनायालाय बोथोरा- बारा मोजां नङाना दानो अखा दानो सान्दुं आरो गरमबो जेरावबो ओंखारलांजाया
ओम दहाय फुङाव दसेनो जा बुरजा हगारबाप आंहा गारि गाखोनो फैदों ओमफाय गारि गाखौनो मोनगोना मोनला सानलाय लायबायब्रा आं ससे जा बुरजाहाथेनानै लामायाव
हादों दहाय फुङाव हादोंथ' आंबा खामानिनिफ्राय खामानिनिफ्राय फैनायाव सिजा बोनासो फैदों आंबो
ओमफायो
बेरायनो माने नै दडाइरेक्ट आबुन माबायावसो न'आव फैबाय बेरायाखै जेरावबो दा दा बेरायनो लाङोना लाङाथाय खाथि- खोला खा-
बेरायनो लिंदोरा
दोनलाङोना दोनलाङा गाव- जोंनि हरैनि खासि नालाय बाव थाफैदों जायायाव बेरायनो रोंङोना रोङा
ओम ओम
माबा थावसो मासो सो होनलाबायो आंखौ
ए गारियाव
ओ
गारिजों दोनलां
एसे बे बेरायला बायदो
ओम र'
ओरैनो ओरैनो ओम ओरैनो थाबाबो थानोबा नाय मोनोना
ओम बायाबा लिंलांनोसै आं
ओमफाय
ओम
ए खौरांफोराथ' मोजां जाहैखाबाय
ओम गेजेराव
गेजेरावनो
गेजेराव
उम
उम
ओमफाय अखा नैबे दैज्लां बायखांनानै अबावबाफोर गोजान जायगायाव बेरायहैनोफोर
ओ हो जेबो जेबो टारगेट गैथ'वा
थांखि गैथ'वा ना
ओहो ओहो
लेंदो नोंनि जोहोलावखौ बबावबाफोर गोजानाव बेरायहैनो
जोहोलावा राङानो गैजाया खोमा लेंनो
रां गैया जायो नामा बिसिना बिसि बिसिरना दान बान्थाखौ सिगां मोनग्रोबावो
ओहो बेयो ना नै एबार नैबे माबायावनो जोब सिगोन नो माथो खामानियानो
उम जोबसिगोन जोबनाया गाव जोबसिगोन होनदों गोदान गोदान माबा खालामफिनदों होनदों खोमा फ्रजेक्ट
दा मा मावनो गैसोसो जादों मानसिया?
आंखौसो बुंदों आ-आं आंखौबो बुंनो आं नोंजों मावहै-मावहैफानोसैलै नै आंनाबो जोबखासिगोन खामानिया होनना बुंबाय थादों नोंबा-नोंबायदि थाहैसै आंबो होनना बुंदों ओ जोब्बाख गैयाबालाय आरो माथो माबायाव मावख'आव थांनानै मा होनोमोनलाय लेखाफोरखौ जमा हैबानो जायो
औ मिनथिया गाव मा सानदों ओ मा साना मा मोजां मोजांखौनो खिथायाना बे आंनो
मोजां रायलाया नों जों?
ओहो मोजांखौनो रायलायखाया मोनायाव फनहरबाबो
उम
सिरि सिरि माबा थेंसन थेंसन सिरि सिरि थायो मा खोथा रायलायगोन ओंखायनो आंबो बारा सोंलु
सोंलु सोंलु सोंथि सोङा आरो ना ओखायनो नोङो
ओ जोंङो आं एसे
जोबसिगोन होनदों दा बे खामानि जो जोबसिनखौबो एसे माबा मोनदों नामा जोब्बा आं मा खालामनानै थानो बेखौबो सानदों खोमा
जानो बेबो मोनसे
थ' मेरला मावबालाय मेरला दं
औ
बानोल नाङा आरो माव उम बेनाव बेनाव बेनाव रां जमा दंथ'
ओहो गैया बारा गैया बाहाया बाहायो बियो मेर्ला बाहायो मिथिगौ नों थालसो नों मिथियासो
नङा बाहायो आंथ' बाहायनाय ना मायाव बाहायो गाननाय जोमनायखौ माथो बारा बाया
जाहोयो सिख्लाफोरनो बिराद जाहोलाबायो
खिन्थु सिख्लाफोरनो गोजानाव थांबा जा
जाहैयो आरो माहबा माहबा थांबाबो मा माथो खामानिनि माबायावबो गाव गावनि निजिखौसो गारला बायो माथो
उम बेखौबो बुंनो बियो मालाबा मालाबा बुंनाया
मेरला ओमफ्राय एसे एसेल' नङा बुरजा बुरजाखौनो गारनांगौ जायो आंना खामसावानो मोजांखा
नोंनो नोंनो नोंनोबोथ' माबायो खोमा होमबा बाहायो खोमा? जाहोयोना जाहोआ नोंनो जाहोगोना जाहोआ
अह' आं बारा बिलाबायाना
उम एनथ' दस्राफ्राथ' बिथारो
ओमहो जानो दाबो र' आं आं बिनिफ्राय मा मा लादों गासिबो खिथाजोबनो हायो आं
दे खोनथ दे खोन्थानो हायोबा एसे खोन्थाहरदो आं मिथिनो लुबैदों औ दे
ओ मालाबा गिबियाव दख'ना गांसे हरदों आरो फास
ओम ओ ओ इंराजिनि सोदेर नाङा दा बुंहरलायजागोनलाय।
बैसागु
गिबियाव बैसागु बैसागुआव दख'ना गांसे हरबाय।
औ बिनिफ्राय
बिनिफ्राय?
बेनि उनाव बै दालाय मोनसे माबा जादोंमोनना मिटिंआव
औ बैयाव जों क'क्राझाराव थांलायलायबा
औ नों नोंबो दंफायोमोन ना बेयाव बे बेखौथ' नुखादों नोङो?
औ औ
दे बिनिफ्राय बै सानसेखालि ओमफ्राय नोंसोर बे सानैजों जोंनाव फैयाखै होनबा
औ।
बेयाव गस्ला गांनै।
औ बेयाव लांखागोन।
बेल'नो औ बेल'नोखा आं जिनिस मोननाया बेनो।
होमबालाय माथो मा हरदों जेबो हराखै माथो?
आं बिनायानो गैखाया मालानो ओमफ्राय एखमबा खन खनब्रैसो माबा सोना हरदों आरो। गासै पासनिफ्राय औ। औ आदारा खनब्रैसोल' जा खनब्रैना, खनबा जाखोथाय आं बारा बिखायाना नै बावाखै दा मानिसो एसेबो खामायनाय गैया आंना।
औ।
आं मानसिफोरबायदि फैसा बिलाबायनो बाखायो।
जेरावबो ओंखारनाय जायाना आं बारा न'आवनो थायो नालाय
ओम ओमफ्राय होमबालाय बांद्राय हरनायानो जाखायाखै माथो। आंथ' बेनाव औ दे बुं।
नोंखौ लाबावलासो आं खामानि गैयाबा नों आं बै दाखालि होननाया नों थाब बानायनोबा बानायदो बानायाबा मोनखाला आंखौ होनो आं उहु हु हु
अ' बेखायनोसो एसे मानसिया माबा माबा जायो बियो। बेखायनो एसे दुखु जाहैबाय बिदि बुंजानायखायनो। बेयो लुनो नागिरबायथ' न'खौबो लुनो नागिरखाबाय।
जानो, एसे होनाबा नों गोसोआ गुदुं जायाना ओंखायनो एसे जावो आङो।
उम उम। गावहा होनोलायनो नोंखौ मा हाबा जानो लुगैथाबाय नामा नों होननानै?
औ। बिदिसो होनो। ओमफ्राय होनदां नों लुग्रोना आं खारसोन हायो ना मायो? आंसो खारसन हैग्रा मानसि नामा?
उम। जायखिजाया न'आसो जाग्रोनांगौना ना?
औ।
आरो नों बुंनायाबालाय, नों बुंनायाबालाय माथो गाज्रि जादों?
औ। अखा बांखा नांगौ जायो। दा नों गावहाथ' नों बायहेरायावसो थायो नालाय, ओरैनो होनो आरो आं। ओरैनो होनो माने नांखागौ ना? संसार जानायाव ओं। गावनि निजे बायदि जायाना? औ गाज्रि मोनो ना मायो? मिनथिला
गाज्रिखौथ' मोनलाबाया बियो मोननाया मोना। मानसियालाय मोजां रायलायलायबाय बिदिनो राव रावखौबो गाज्रि मोनलाबायनानै थाया आरोना बियो। दानो नोंजों आंजों नांलायबाबो खमलायबाबो बेना बेबायदि गाज्रि मोनथाबनानै थ थानायानाय गोसो गैया आरो।
ओम
जों मिथियोना जों थाफा जों थाफाग्रा जों मोनथिजोबखायो गासिबो।
उम ओम।
नोंखौल' मानो थगायनांगौ आं मादै?
औ मानो जों थगायनो? ओम अम।
ओमफ्राय नै जोंनाथ' समा जानोसैयोबो माथो?
ओओ दोनथ'सै ना मा?
लाखिथ'नोसै नामा? औ दे ओमफ्राय नोङो नों हरफिनगोन दा?
आं हरफिन नायनि र' आंना थांगोन ना थाङाथाय नायनायनि
दे। औ दे।